मा खालामदों?
आङो दा आङो टेलिभिजन सो नायगासिनो दङ नोंथां।
अ माबायदि टेलिभिसनाव मा मा नायदों?
आङो दाथ' खौरां सो नायगासिनो दङ रादाबसो नायगासिनो दङ।
ए माबायदि रादाब सोलिगासिनो दं दासान्दि? आंहा नायनोनो सम मोना। गामियाव नालाय कारेन्टआानो गैया जोंना अखा हानानै।
रादाबा गोबां दङ लोगो। गोबां दंमोन औ औ नोंथां ओ रादाबाथ' ओरैनो बाजेट सेसन सोलिगासिनो नालाय रांबावजा जुथुमा सोलिगा बिदिनो बेनिबो रादाब नायगासिनो एसे। बे बोसोरनि थाखाय ओ नैरोजा नैजिद' आरो नैजिस्नि बोसोरनि थाखाय हाजासे ओ बेसेबां रां टुबिल फैदों बेफोरखौनो दा सावरायगासिनो माखासे दिबेटबो सोलिगासिनो दङ नै रादाब बिजोङाव।
नंगौ नामा आंहा गैया कारेन्टनो गैया नालाय गामियाव नुवासै नायनोनो मोनासै
औ लोगोसे आरो माखासे मा होनो क्राइमनि रादाबखौथ' आरो मा बुंबावनो दिनावनो दिन औ गोबां बेफोरबायदि दायनि रादाब फोरफोरखौ नुनो आरो खोनानो मोनगासिनो दङ
आचसा नोंथां नोंसिनि जायगायाव मोनसे गोदान माबा पार्क खुलिदों होनदोंमोन बे माबायदि
पार्कआ बेवहायथ' मानिे आंबो थांथ'नाय जायाखै नोंथां। नाथाय नै उन्दै उन्दै गथ'साफोरा खाथिनि गथ'साफोरा थांदोंमोन। ओरैनोथ' बटिं खालामजायो होनदों ओमफ्राय जाय ओरैनो थाबायग्लांनो थाखाय गोलाव लामा बिफां सारि सारि गायनाय आरो दङ ओमफ्राय औ औ हैया मैया खालामनाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय। माखासे गेलेग्रा गेलेनायनि खाबुफोर दङ होननानै मिथि
फख्रिया फख्रि दं होनबा नाव सालायनो थाखाय फुख्रिबो दंमोन नामा?
औ नाव सालायनो थाखाय फुख्रि दङ।
ओरैनो बेसेबांसो गुवार जागोन बेफारकआ?
ओ दा आंबो बेखौ बुंनो हाथ'नाय नंला नोंथां।
थिन बिगासो जागोनदां ना थाम बिगासो जागोनदां
थाम बिगासो जानो हागौ औ नङाब्ला आरो फुख्रि औ फुख्रियाबोथ' एसे गुवारानो थाम बिगासो जागोन दां
नंगौ नामा बयबो मानसिफोर थांनाय नुनायखाय आंबो मालाबा सानसे थांनो नामा सानदोंमोन।
औ औ फै नोंथां फैबानो जाबाय नै
बोथोराव आरो एसे बेफोरबायदि जायगाफ्राव थांङोबा एसे थान्दा मोनो नङाना?
औ मोनो नोंगौ गोबां बेफोरबायदिनो आलासि दुमसि मानसिफोराबो खौरां लाहरगासिनो बे पार्कखौनो पार्क गोदान खुलि जों नोंसनि खाथियाव माबायदि नोंस्रा थांफेराखै नामा? हरगासिनो दा नोंथाङा औ औ थांथ'नाय जायाखै माब्लाबा बेलासि समफोराव ओरैनो बेरायग्लांनो। थांजागोन आरो नोंथाङाबो फै सम दिहुननानै आरो जेब्ला फैयो खिन्था हरथारबानो जाबाय आङो नोंथांखौ लोगो हमनो लुबैथारादों।
अ ओमफ्राय गासिबो मोजाङैनो दं?
ओ मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङालाय माबोरै दङ खबर? हेल' नोंथां
बिराद बेस्थ' जाबाय नङाना बयनिबो जिउआ
बेस्थ'आनोथ' बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो ओ गावबा गावनि नांगौखिनिखौ समखौ दिहुननानै लानांगौ जानानै फैदों नोंथां औ
दा आङो ओरै नोंसोरनिथिं थाङोबा बिफां-लाइफां फुलिफोर लाबोनोसो सानदोंमोन बै नोंसानि खाथिनि बे नादसारिया दाबो सोलियो ना
नार्सारिया औ सोलियो नों नोंथां दाथ' आरो बांसिन गोबां रोखोमनि बिफां फुलि, बिबार फुलि फोरखौहाय बनसाय बेफोरखौहाय ओ बे गथ' साया हौवासाया ओ बांसिन लाबोबावबायसो। आरो गोबां जायगानिफ्राय मबाइलाव नुसैना। दानाथ' औ।
फिथाइ सामथायाइनि। फिथाइ-सामथाइनि माबाफ्रा बिफांफ्रा मा माया दंबा ओरैनो?
ओ ओरैनो थाइजौ -थाइजौआ गोबां रोखोमनि दङ। ओ जिनै मास जिनै दान थाइग्राबो दङ। जे मा ओ रोखोमनि मा मुं बुङा मोनथायाय बे थाइजौनिखौ। बे दङ आरो गोबां ओ आरो द' दानजों द' दानाव खेबफा खेबफा। थायग्रा बिफां थाइजौ बिफांबो दङ होननानै आं खोनानो मोनदों।
खान्थाल-खान्थाल बिफां नोंथाङा मिथिला बै गाहाय गाहायाव थायग्राया।
औ औ खान्थालबो दङ नोंथां खान्थाल, बैग्रि सुमफ्राम बेफोर।
आथिखालावथ' औ आथ थिखालावथ' लिसु, खान्थाल, थाइजौ बे मोनथाम आरो बै ओ बैग्रिया। बैग्रिनि आबाद खालामोबा थाय गोबां रां आरजिनो था हानायनि खाबु दङ।
औ नोंगौ बैग्रि बेलाथिया ना नोंथां। औ गोजां बोथोर समावहाय गोबां फानो बेखौथ'।
उम ओरैनो आङो। ओ माबायाव बोथोराव आङो खान्थाल आरो बैग्रि, लिसु। बिनि एसे बागान बानायो नामा सानदों आङो एसे रां खामायनो। रां आरजिनायनि आरजिनाय बायदि आरो जानायनि थाखायबो आरो बोथोरनि फिथाइखौथ' बोथोराव जानो लुुबैयोना। बेनि थाखायनो आङो बागानबो बानायसै आरो जानो थाखायबो गायनोसै नामा सानदोंमोन बे जुदि बे दखानाव बा नार्सारियाव दङबा लानानै फैफानोसै आङो।
औ मोनगोन नोंथां मोनगोन। आरो नोंथाङा मोजांखौनो साननो रोंदों दानि समावथ' आरो बांसिन फिथाइ- सामथायाइफोराबाबो मुलिजोंसो बानायखानाय जासै बे हिसाबै जुदि नोंथां ङा नोंनो गावनो गायनानै। दिहुननो हायोब्ला फिथाइ-सामथायाइखौ नोंथांनि गथ'साफोरनि थाखायबो मोजां जागोन बेखौ बोजानो जानानै देहायाव जेबो गाज्रि ओब रियेकसन होनाय नङा गाज्रि जानाय नङा। बाजारनिखौ औ हाथाय-बाजारनिखौ बायनानै जास्लायस्लाय औ। फाननोबो मोनबाय फालांगिबो खालामनो मोनबाय लोगोसेनो न'खरनि गथ'-गथाय एबा सुबुंफोरानो जानोबो हाबाय बागाननिफ्रायनो नोंथाङा बोद मोजां सानस्रिखौनो दा रायखांबाय मोनगोन बे हौवासानावहाय गोबां रोखोमनि फिथाइ-सामथायाइ दङ। नोंथाङा फैब्ला नायलांबानो जाबाय।
आथिखालावथ' गोबां दामसै माथो लिसु फिथाइफ्रानो नैजौनिफ्राय थामजौ किजि जायो आरो मालाबा थ' मोनस्लाबनोनो नागिरा आरो ओ बै फालांगि खालामगिरिफोरनि खौथ' एसे जानो बानाय मोनो आं मानो होनबा बिथांमोनहा मुलि बा मेडिसिन बाहायनानै बांसिन फिथाइ थायहोनानै फाननायखौ एसे नोजोर होयो नालाय बेनिखायनो एसे जानाया साबधान जानांगौ जायो जोङो ओमफ्राय आरो ओरै बैग्रि नों जुदि बैग्रि बागान बानायनो हायोब ना नोंथां बैग्रि बागानाव ओरैबायदि फैसा खामायनाय बा रां खामायनायनि खाबु दङ। माने बैग्रिया एसे गायनो हायोबानो नोङो बैग्रिया फि गोबां फांसेयावनो गोबांथार फिथाइ थायो। दा गोबांथार फिथाइ थाय-थाइनायाव पुवायावनो नैजि रां मोनोब्ला अब्ला बेसेबां रां जाहैगोन आरो बिफाङा नोङो औ मोनसे फांसे बिफाङावनो गोबां थार फिथाइ ओ ओंखारखायो दा बे फिथाइया जुदि गोथाव आरो गोदैब्ला बेखौ जानो थाखाय बयबो नागिर नागिर फैखागोन आरो नोंथांनि बागानावनो हाबनानै नोंथांनिफ्रायनो लानानै थांगोन आरो आरो बै फालांगि खालामग्राफ्राबो नों बाजार दखान थांनानै फालिनांगौ गोनांथि गैया बै ओ फालांगिरिफ्रानो फैनानै गारिनिफ्राय लानानै थाङो। बेखौ आङो गोबां जायगाफ्रावनो नुगासिनो दङ जायफोरा बैग्रि बागान बानायदों बिथांमोनहा ओ बैग्रि बोथोराव गोबां थाखा खामायो एबा रां खामायनाय खौ ओ खोनथादों दा आंनाबो एसे हा दं हिसाबै ओ बिदिनो बागान बानायनो थाखाय हा दङ नालाय आं बाहायनो एसे बेबायदिनो फिथाइ-सामथाइनि बागान बाहायनायखौ एसे जुरिनो नामा सान्दों।
औ नोंथाङा मोजांखौनो सानदों। एसे नायफामनानै होग्रा थाबानो बे बागानखौ बानायनो हा बानायनो हागोन आरो खेबसे फिथाइया थाइब्लाथाय मानि नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला जिउनि समफोरावथ' उननि बोसोरफोरावबो थ' बे थाइबाय थाखागोनानो आ बे थाइसान्दियाल' बे समावहाय नोंथाङा जोथोन लानांगोन।
नंगौ आं बेखौनो सानदों ओइ माबाखौ बिफांखौ एसे जोथोन लानानै एसे फाब एबा गोख्रों खालामनानै लागोनोसै बिनि उनावथ' नों जोथोन लानायाथ' सिगां सिगां गायजेनबाथ' जोथोन लाखानांगोन बिफां लाइफांखौ गासिबो जुदि हेलदि खालामनोबा बा सावस्रि गोनां खालामनोबाथ' जोथोनाथ' लाखानांगोन बिनि गांनाय उखैनायखौ नायखानांगोन बेनिखायनो आङो एसे ओ आं हायाब्लाबो दस्रा खामानि मावग्रा हाजिराफोर होनानै ओ बागानखौ बानायनानै लाग्रोसै बिनि उनाव ओ माबायदि मुलाम्फा जायो बेखौ नायनानै आङो ओ ना ओ फालांगि फालांगिथ' नङा जिखुनु जाया आङो नायग्रोनोसै बेनि उनाव जुदि मुलाम्फा फैयोब्ला एसे बागानखौ एसे बारा खालामबावनोसै
औ औ खोब मोजां सानदों नोंथाङा।
औ दे नोंथां होमबा उनाव
औ। औ दे अब्लालाय।